मोनाबिलि नथिखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां आंबो नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ।
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आंङो ओ दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ थारैनो सावरायजागोन दे
औ नोंथां बिबदिनो जोंना दोरोंङारि ओंख्रि होनब्लाथ' जोंना जेरै साम' खांख्राइ ना लाथा एम्फौ फाथो बा बेबायदिनो अनलाजों जेरै अनलाजों दाउ ओ सबायजों साम' सबायजों ना गोरान बायदि बे बिदिखौ ओ नारजिजों अमा बेफोरबायदिखौ जोंङो मोनथिनाय जायो। नोंथां औ नोंथां ओ जि जोंङो ओ साम'जों सबाय बुंब्ला जोंङो साम'खौ जों सबबायखौ जों माबायदि संङो बुंब्लाथ' ओ बिब्दिनो जोंङो साम'खौहाय ओ जोंङो फार्स्टआवनो जोंङो साम'खौहाय ओ खनग्रोनानै दैमा बा फुख्रि बिलोफोरावहाय जों साम'खौ मोननाय जायो। आरो लोगोसे जोंङो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायबो बायना लाबोनाय जायो साम'खौहाय
औ।
औ नोंथां बेबायदिनो जोंङो साम'खौहाय जों फार्स्टावनो हुख'ग्रोना लानांगोन आरो बेनि उनाव जोंङो साननै सानथामसो साम'खौ सोमना दोननांगोन जाहाथे ओ बे साम'नि गाज्रि मैलाफोरा बा हाब्रुफोरा ओंखारलांजोबनाय बायदि
औ
औ बिदिनो ओ जोंङो साम'खौहाय बे आरो खनसे सोमखांनायनि उनाव आरो खनसे जोंङो सान्देंगा बा ओ जोंङो बेफोरबायदि सान्द्रिफोरावहाय जोंङो हुख'नाय जायो जाहाथे बिनि मैलाफोरा आरो खनसे गबाव लांङो बेनि उनावहाय जोंङो दसे सोमना दोननानै जोंङो ओ साम'खौहाय साम'नि खिथौखौहाय आरो थाखोनखौहाय गारनाय जायो
बेबायदिनो जोंङो आरो दसे समखौ सोमना दोननानै जोंङो होुख'फिननाय जायो जा जे बिनि सोमना दोननायावहाय जाहाथे बिनि बिदैफोराहाय ओंखारलाङोबा बिनि मैलाफोरा बांसिनै ओंखारलाङो
आरो जोंङो बेखौ साम'खौहाय ओ सोमखांना दोननानै जों जेब्ला सु मोजांङै सुयो अब्लाना जोंङो साम'जों सबायजों संनो थाखाय जोंङो साम'खौहाय फार्स्टावनो एवफ्रानना लाग्रोनाय जायो नोंथां
औ
औ नोंथां बेबदिनोहाय जोंङो सबायाइखौ दसे समा सो-सोमना दोननांगोन नांगौ जानाय जखानि जोंङो सबायाइखौहाय सोमना दोननांगोन बेनि उनावहाय जोंङो सबाइखौहाय दै गुदुङावहाय जोंङो ओ गोदौफ्ले होजोबनांगोन जाहाथे जोङो खारै एसे होनानै जों गोदौ होनांगोन बेनि उनाव जोंङो साम'खौबो होखानांगोन लोगोसे जों बेवहाय नांगौ जानाय मस्ला बा जेरै सुंख्रै ओ बिदिनो मस्ला हाइजें बा जायखि जाया जोंङो बे खौ मस्लाफोरखौ नांगौ जानाय मुवाखौ जोंङो बेवहाय होनाय जायो। आरो लोगोसे जोंङो हाइजें बिलाइफोरखौबोहाय होनाय जायो।
बिदिनो जोंङो सामखौहाय ओ बे बिदिनो जोंङो बेखौ दसे गोबाव समायसोम संबाय थानांगौ जाहाथे बेयो मोजाङै मोनो बेबादिनोहाय साम'खौहाय संनाय जायो। ओ नोंथांमोननि ओलावहाय बेबायदिनो दोरोङारि मा मा ओंख्रि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ थारैनो आंङो फोरमायनो हागोन नोंथां औ बिदिनो जोंङो नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो संङो आरो साम'खौबो जोंङो मायाव ओ दोरोङारि मैगं ओंख्रि होनोब्ला जोंङो जेरै नार्जि जों अमा साम'जों सबायाइ औवा मेवाजों अनला खारै सबायाइजों दाउ बे फोरबा बायदि बायदि बायदिसिना मैगंखौ जोंङो मोनथिनो मोनो आरो खार्द खारै फाथो बे फोरखौ जोंङो सबबायजों सामु नोंथाङा बुंलांनाय रखमानो बोरै संङो होनोब्ला जोंङो साम'खौहाय जोंङो ओ दैमायाव नङाबा हाखराव नङाबा दुब्लि रावबो मोननाय जायो आरो बिदिनो जोंङो बेफोरनि अनगायैबो जोंङो हााइ बा फोरावहाय फैसा होनानै बायनानै ला लाबोनो हायो आरो आरो बिदिनो जोङो जोङो जायखि खौ लाना फैनानै जोंङो खाननै बा खानसेनि थाखाय जोंङो सोमना दोनथ'नाय जायो। ओ जायनि जाहोनाव बेयाव थानाय सामाव थानाय जिनि फोर ओंखारलाङो आरो बिदि सोमनानै दोननानै जोंङो ओ बे जिनिरखौ ओंखारलांनायखौ ओ ओंखारलांहैयो आरो बिदिनो जोङो खाननै बा खानथेम खाननैबा खानसेनि उनाव जोंङो बेखौ दिहुननानै बेखौ दानस'नानै आरो बेयाव थानाय धाखोन जायखौ धाखोन बुङो बेखौ बोखारनानै सेखा बा खा सिनि बिजौजों जोंङो बेखौ बोखारनानै ओ दान्स हनानै जोङो आरो फिन सोम फिननानै एसे साफ हेफाजाब खालामबावनानै जोंङो ओ जाह जे बे बालाफोरा ओंखारो बेखौ साफा खालामजानो थाखाय जोङो सोमफिनो आरो ओ बेखौ जोङो सबायजों संजायो आरो सबायजों जायो बांसिनानो। ओ सबायजोंल' नङा जेरै राङाालाव पानिलााव खुमब्रा बे- फोरजोंबो ज जायो सबाय जों जोंङो राङालावजों जायोब्ला जोंङो राङालावखौहाय जोंङो ओ बे एवग्रोनाबो लाजायो आरो जोंङो साम'खौबो एवग्रोना लाजागोन। साम'खौ जोङो खारै नानै जोङो ओ एसे खारै होनानै जोङो एवफ्रानबाय जानांगोन आरो बेखौ दसे गोबाव एवफ्राम खांनानै जोङो बेयाव नांगो जानाय सं- संख्रि ओ संख्रि फानलु हाइजें बे मस्ला-मस्लि जोंनो नांगौ जानाय मस्ला-मस्लि बेखौ जोङो होनानै दै होनानै ओ बेखौ बिदिनो बेखौ ओ बिदि दोनथ'नानै जोङो जोंनि जा राङालाव बेखौबो जोङो एवना लानानै थाव संख्रि हालदै फालौ जोंनो नांगौ जानाय बेयावबो राङालाव होना लानानै जोङो सबायाइखौ ओ सबाइ ओ सरि साम'आव साम'आव जोङो लखबना होयो आरो। बा राङालावखौ सागं साखांनानै जोङो साम' लखबनानै फिन गोदौ होफिननानै जोङो बिदि साम'खौ संनानै जानाय नुनो मोनो आरो। साम' अ राङालावनि अनगायैबो जोङो पानिलाव खुमब्रा बेफोरजोंबो जाजायो मैथ्रु बेफोरजों बायदिसिना जोङो जेरै हायो बिदिनो ओ दालि खारै दालि दालिफोरजोंबो खारै संनानै जाजायो आरो।
औ नोंथां।
साम'नि अनगायैबो जोङो जोङो साम' अ र' साम'आ आ गोबां रोखोमनि थायो आरो बिदिनो जोङो गासै साम'खौनो जाजोबा जेरै साम' लिंग्रि ओ साम' दाब्ला ओ साम' लादाय फाग्ला साम' बेफोरखौ जों जाया जोङो ओ आरो लकेल साम' बे लकेल साम'खौथ' गासैबो जायो गासैबो सिनाय हाखायो नालाय। ओ जोङो सामु दाब्ला आरो साम' लिंग्रि बेखौबो जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो साम'नि अनगायैबो जोङो जेरै जोंनि ओ बर'नि ओंख्रि होनोब्ला अनला खारैजों औवा मेवा। बे अनला खारै- जों औवा मेवाखौबो जोङो औवाखौहाय जोङो औवा गोरलै जाय खिलिगोन औवा गोरलै बे खिलिनायखौ जोङो दानना लाना फैनानै ओ जोङो बेखौ खारै एसे लाखानानैबो दानजायो आरो। बेखौ मिजि मिजि हानानै जोङो हा खारै एसे होननानै बिदिनो जोङो साराय गुदुं सारायखौहाय गुदुं जानो होननानै जोङो ओ बेखौ ओ औवा मेवा- खौहाय एसे एवफ्रानना लानानै जोङो खारै होबावनानै बेखौ दै संख्रि फालौ नांगौ मुवाखौ होनानै जोङो गोदौ होनानै जोङो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो माइरं माइरंनि गोनांथि जायो। बे माइरंखौ जोङो दसे सोमनानै अ दसे सोमखांनानै बेखौ बोखांनानै एसे फोरानफिननानै जोङो बेखौ मिक्सार मिस- नङाब्ला देग्रा उलारफोरावबो देजायो दिंखिफोरावबो। बेफोराव जोङो ओ ओ गुन्दै खालामना लानानै जोङो जेब्ला बे औवा मेवाया ओ गोदौगोन आरो अब्ला जोङो बेखौ फ्रि फ्रि एसे एसे गोदौब्ला गोदौब्ला सार गोदौब्लाथाय जोङो सार ना होनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बिदिनो एसे एसे सानानै जों बेखौ एरबाय थानांगौ आरो एराबाथाय बियो खामथाबनो नागिरो नालाय
ओं नोंथां
जखाय बिदि संना जायो बेनि अनगायैबो जेरै ओ नारजि जों अमा अ अमाखौबो जोङो नारजिजों अमा संनो गोनांबा जोङो बे नारजिखौ जायखौ जोङो फा- फाथो बिफां फाथो बिफांनिफ्रायनो बिलाइनिफ्राय ओ रानबाथाय जोङो खाना दोनानै रानबा बियो नारजिनि महर लायो आरो। बे नारजि जोङो ओ गोबाव बोसोर बोसोर दोनजानानैबो जाजायो आरो बे नारजिखौ जोङो ओ गुरै जानो थाखाय जोङो नार्जिजों अमा संनो थाखाय बे नारजि बिलाइखौ जोङो गुरै जानो थाखाय एसे थाराफोरखौ गारनानै ओ दैयाव समोना दोनथ'जायो आरो दसे समनि थाखाय। बेनि उनाव जोङो बेखौ बेखौ बोखांनानै जोङो ओ एसे फिसा फिसा हाफ्लेनाय बा आखायजोंनो एसे फिसा फिसा बिसि ओ बिलाइ खौहाय जोङो सिबिनानै बिदिनो खारै होबाय सागं सानाथ' होखागोनना जोङो बेखौ सागं सा खानानै जोङो खारै नानै दै उनु होनानै जों संख्रि फालु जोंनो जि नांगौ गोनांथि बेखौ होनानै जोङो ओ नार नारजिखौहाय सागं सानानै गेब्लेबाथाय जोङो अमा अमाजों सङो नालाय बे अमाखौबो जोङो फारसेथिंहा जायहाय एवना एवफ्रानग्रोना लानांगोन आरो बेयावबो जोङो मस्ला मस्लि फालौ हालदै सामब्राम हाइजें गासैखौबो ज जोङो मस्ला नांगौ जानायखौ जोङो होनानै बिदिनो एवना लानानै जोङो बे नारजियावहाय गोदौबाथाय जोङो अमाखौ होनो हायो आरो बेनि उनाव जोङो अमाखौ खांनानै आरोबाव दसेनि थाखाय दसे समनि थाखाय जों गोदौहोनानै बेखौ बिदिनो संनानै जानायखौ गोदौखांनानै बिदिनो संना जानायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि बर'नि ओंख्रि बुङोब्ला मैद्रु मैद्रुआबो जेरै लाइ लाफा बेफोरजों लाइ लाफा बेखौ जोङो साफा आ खाना लाना फैनानै हानानै सुनानै मैद्रुखौबो हालायनाङा आरो आखायफोरजोंनो जोङो सेस' सेस' होनांगौ आरो गावरां गावथांसो जानो गोथाव जायो नालाय एसे फिसा फिसा हाजायो आरो खादै ओंख्रि फख्रियावसो जोङो बेखौ फिसा फिसा हायो सागं सायो मैद्रु बिदि नङा जोङो दैखौ होनानै नङा बे मैद्रुखौ बिलाइ लाइ लाफाखौहाय जों ओ होनानै बेनि दै ओंखारगोन ओ बेनि बे रबबाथाय बेनि दैया रान थांबाथाय जोङो गावनि दैया बे मै गावनि दै गा गावनि दैया रानबाथाय जोङो बेयाव संख्रि होनानै जों गोदान दै फिननानै जोङो होनो गोनां दैखौ होनानै जोङो बेखौ गोदौहोफिननाय जायो आरो ओ गोदौ होबानो जोङो बेनो सिमपोल बे बिदिनो सङो आरो रुनानै जानाय जायो बे मैद्रुखौहाय बिदिनो ओ गोबां गोथाव जायो बेबो बेनि अनगायैबो जोङो खादै ओंख्रि ओंख्रि बुङोब्ला जोंनो ज गासैखौबो होजायो आरो जोंनिया जेरै कुथ्रा पालें लाइ लाफा धोनिया जों गासैखौबो एसे एसे लाव बिजौ ओ बेफोरखौ खौ होजायो आरो लाव बिजौ थास' बिलाइ बेफोरखौबो एसे एनै होजायो आरो जारि बिलाइ बेफोरखौ जोङो ओ खारदै ओंख्रिखौ जोङो नाजों जेबो जायो ना गोरानजोंबो जायो ना थां जोंबो जायो बेखौबो जोङो बिदिनो खाना लाना फैनानै मिजि मिजि हानानै मोजाङै सुनानै जों बेनि उनाव मिजि मिजि हानानै जोङो बिदिनो जों खारै एसे होननानै सारायाव रबनो होननानै ओ खारायाव रब नो होननानै जों बिदिनो ओ ना गोरान होनानै बा ना गोथां होनानैबो नाखौ ना गोथां होबाथ' जों बेखौ जाना लानांगोन आरो ना गोरान फिसाखौबा जोङो बेखौ गोदौबानो होजागोन आरो साखांनायनि उनावसो नाखौ होनांगौ आरो बिदिब्ला बिदिब्ला नाया गेब्लेया अब्ला जोङो ना खौ होखांनानै सागंखौ साजाया नङाना ओ नोंथांजों सावरायनानै आङो जोननाय मोनबाय समाबो जाथ'बाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'जागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं नोंथांजों सावरायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय नोंथ
औ औ दे नोंथां औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे बिदिब्ला नोंथां
औ